उ
मा खामदों?
जा ओंखाम जाखांनानै जिरायगोनदे।
आय मा ओंख्रि?
मैथा सिख्ला ना। ना बाथोन।
गोथांलै।
उ।
उ।
जानाथ' जाखांबाय। जानायाथ' जाखांबाय दा उन्दनांगौवासो जानोसै खोथाया।
अ बिदनिफो। मारैबो जाद्रायाखो दे साननै सानथामानो जानोसै। दिनै हरनायबो नङा नामा?
दालाय मा थायमाव हर
खोनायाखै?
माथायमाव हरबोगोन नोंसोर दा?
मा जादों जेनबा मा
जानालि? ए दै बानाब्रा हफाया बै माबाजों बानायदोंमोननो दयहाय। जोंना ओरैनिफ्रायसो फैयोना दाना बग्रिबारि साइडनिफ्रायसो। बग्रिबारियावहायबो बानायदोंमोननो।
ह जालालासोलै। उम। उनदुनो मोनला।
बैयावहाय दहाय फन हरदोंमोन आं कन्ट्रल रुमावहाय।
बानायदों जागोन दा हरगोन होनबाय बोरथो?
गैला मा बादिलायबाय?
बेखार दालाय माहाय हरनायमोन नोंथां?
दे ओरैहाय दै देराखैना दाबो?
गैयालै
हो? उम
उम बिगुमैसो
उम गैया रानफिनबायसोगोन
उम
माय गायबाय नोंसिनजों?
गायाखै
माय गायखांबाय?
गायाखै
उम
आयु दिनै थैबायलै हायावसो उन्दुनांगोन दिनैहाय
खेरेन्दाय गैया नोंसिनाव
है जारलालै दं माबायो
गियो खोमायाव हाबना जै‌ उन्दुलाय मेव मेव माव माव मोन फैयो बोरैबा
है गोजौआवसो उन्दनांसिगोन नामाथाय
मैला मैथा सेवनाया बेनिफायनो ओंखारोनदां
बिल्डिंआवसो उन्दुनांसिगोनदां
अ' द'से बोरैबा सांखं बानायना लाबाय हाय
उम
दसे दसे उन्दनोबा आरो बामना
आंनो र'
दा उन्दुनोसैबा आरामसे गिसि फिसिनानै मोदोमनो आराम फुवारनानै दल' ल' उन्दुनांसिगोन
बेमारि सो नोङो
उम
बेसे सोरनावबा जायो
मोजां खबर सबर? जोंना ओंख्रिया माबा मा होनो मैथा खांख्राय नाखौ फुदुंबाय सामब्रामजों खांख्रायखौ बावनानै आया दहाय नाबो लाबोदेरबावबाइ। थास' बिबारजों। ओमफ्राय? खोथा गैया रायलायनो?
रायलाय, खोनागासिनो दे। थाबथा थुबथि थाबथा थुबथि जायो मोजां खोनाया नेदानो।
हा?
मोजां खोनादो आंहा।
ओ।
मादैनाव थांथाराखै?
थाङाखैलै।
मादैनाव बेरायहैयाखै?
थाङाखै।
खनसेबो नायफैयाखै आमायखौ?
बेयाव फैयाखैलै। हरैहाय थांदों माबायाव क'क्राझाराव।
फरिखा डिउटि दंमोन?
मैया दिनै गाबोनबो दं।
अबेयाव गोलैदों? नंला नंला।
बैयावसो दं मानसियानो आलासिसो बिमानैनावसो दं ओमफ्राय दा।
थारमाने न'आवनो जादों?
आं?
न'आवनो बिदिनो जाहैबाय ओं।
मोनायाव।
मोना माने मोना सान बेयावनो जानाय जादों मैयाल'ना बेयावनो जाहैदां।
औ।
थैगोनलै दिनै आयो सिन्थासो जाबायलां।
फिफां सिङाव सिलायाव आराम फारखं लादो उन्दुदो।
आंथ' खिरखि खेंजोबखागोन दा।
दाखालिफोरसो फानफैलाबायदोंमोनहाय। आंलाय मासो सानदों बेख'। ओरै मा होनो मथराव गावस्रा गेजेराव जिरायना माबायदि सालायना फैदों। उनावसो मिथिबाय आङो। उम।
बेसेफां लायोथाय दा दामा बुरजा लायो साला।
से रोजानो।
बिदिनो जागोनथ'।
माबा बै लहानि बानायनाया
उम।
औ बिदिनियाहाय।
बै मामाफा गोसोमफोर बानाय फैलाबायग्रा बिसोरबो बिदिनो लायो होनदोंथ' दाना।
हा?
बै गोसोमफ्रा औवानि बानायनानै मामानि खालामनाया बेखौ बिदिनो लाबाय होनदों नामा दुर
बे गैया गैला नामाथाय दा। आवगाय जोंहा बाबाया आय होयोमोन मोननै औ औ औवा मा होनो गन आथिं बानायनानै औवानि
मोजां मोन्ना बेबो उम।
बे सासे दंहाय बै माबानि
हुम?
बै दालाय मन्दिर खाथिना।
उम।
हरैना अरैना बेयाव बिनि दंमोन सासे।
आरो दाखा एसे एसे गोबाव जाबायलै सोरनावबा लाबोनाय बाजाराव फैदोंमोन बाजाराव।
बियो?
उम।
औ जां बानायो। जाखांजोब्बाय गासिबो?
जाखां जोब्बायलै औ। दा नै माबायावहाय गामियाव माबाखौनो खावदोंलायनो। सिखाव ओंखारदों। हा?
बै रायजोनि माबा जैग' होग्राया बिदिनो खेर खा थेरखा बायदिसिना लांजोबदोनोलै।
बेफोरखौ मानो खावखो जेनेबा मा दं बेयाव?
जानो आरो पिटलनिमोन ना ओंखायनो लाङो।
होमबाबोना मन्दिरफोरनि
आंनिबा मिलेरा गथ'फोर बे गाज्रि बायदि सिना जाग्राफोरानो लांदों होन सन्देह' आंनिबाथ'।
बिदिनो खोमा।
ना मालायसो लानो।
फाननोसैलैसैबा।
हुम?
ओ मानसिफोरनो माबानानै जानोसैैसो होनदां।
उम।
गाव गाव खामायनो रोंला।
दे दोन्थ'। बायहेरायाव थांनां।
अ रायलायथ'ब्रा।
हो।
समा।
खमा एसे बारा जायोन एगार' माबा हाजायो एसे।
उम।
दाननानै हरफिन जायोना।
औ देन थाथ'।
उम।
उम